औ
औ नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गोजोन हमग्लायनाय ए बावहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै कल खालामनाय जादों। बे टपिक बे टपिकआनो जाबाय नोगोर जों नोगोर होनोब्ला गोबां रोखोमनि बेबायदि खामानिफोर एबा नोगोरफ्राव बेबायदि खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो। नोगोर होनोब्ला जों बयबो मिनथिखायो नोगोर होनोब्ला बेयाव गोबां बेबायदिनो बाथ्राफोर बेबायदि हाबनानै दङ। जों बेफोरनि सायाव दिनै सावरायगोन।
औ नोगोर होननाय लोगो लोगोनो जोङो बेयाव थानाय गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो नोगोरा मादि जायो आरो नोगोरा मा बेफोरखौ जों सावरायनो हागोन आरो नोगोराव मा मा मोनो आरो माबायदि जों हान्थिनाय राहाफोरखौ जोङो थारैनो गोबां मोनो बेफोरखौ जों सावरायनो हायो।
औ नंगौ जों नोगोराव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिदि दखानफोरबो होनानै बेबायदि जिउफोरखौ बेबायदि खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो। गासिनो नोगोर फोरा दानो बेबायदियैनो ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोर थानायखौ जों नुबो गासिनो आरो आथिखालनि मुगायाव जोंनि बर' हारिफोराबो बेबायदिनो नोगोरफोराव बेबायदि थानानै जिउ खुंबोनायखौ जों मोन मोनबोगासिनो। बेबायदिनो गोबां बेबायदि ओ सुबुंफोरा गामियाव बेबायदि खामानि मोनैफोरा बेबायदिनो नोगोरफोराव थांनानै बेबायदि खामानि मावहैगासिनो बेबायदिनो बबेबा हटेलाव बबेबा बेबायदिनो सोरनिबा बेबायदि न'आव बेबायदि ओंखाम संनाय सि सुनाय बिदिनो गथ' नायनाय बेबायदिनो गुबुन -गुबुन खामानिफोराव बेबायदि मावगा मावबोगासिनो सोरबाबा बेबायदिनो सोरनिबा बेबायदि कम्पानिफोराव थानानै बेबायदिनो गोबां बेबायदि खामानि माव मावनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो।
औ नंगौ जोङो नोगोरनि बेफोरबायदि जों सावरायनो हायो नोगोरफोर होनबा जोंहा नोगोरावहा गोबां गिदिर गिदिर बिदिनो दखान मलफोर जोङो मोननो हायो आरो गोबां बिदिनो बेफोरावहा जोंनो नांगौ जानाय गासै मुवा बेसाद फोरखौ जों मोनबोनो हायो आरो जोङो गामियाव दखानफोर होनोब्लाबो जों नोगोराव थांनानै हलसेलाव हा मुवा बेसादफोरखौ जों लाबोनानै हायो बेफोरावहा गोबां -गोबां फेक्टरिफोरबो साखाथि फाखाथियाव थायो नालाय बेनिखायनो बेफोरावहा जोङो खम बेसेनावहा गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो। आरो गोबां मोजां मोजां मुवाफोरखौबो जों मोननो हायो आरो बेयाव हान्थिनाय हान्थिग्रा मु गारि मथरफोरा गोबां रोखोमनि थायो आरो बेहाय गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनो हानाय ट्रेनफोरबो थायो जायगिजों जोङो ओ बिरखंफोरबो जोङो मोननो हायो आरो गोबां बिदिनो गारि बासफोरबो जोङो मोननो हायो जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो थाखाय जोङो बेफोरखौ बाहायजोबनो हायो आरो जोङो बेफोरावहा गोबां रोखोमनि बिदिनो
ज
जानाय मुवाफोरनि जोङो हटेलफोरबो होनानै जायो आरो बेयावहा गोबां अफिसफोरावहा बिदिनो टिफेन ओंखाम टिफेन हैग्रा जोङो बिजिनेसफोरबो मावनो हायो आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो सरखारि गर सरकारिनिजों आप्रु-एप्रुभ जानाय गोबां रोखोमनि बिदिनो इन्डास्ट्रिफोर थायो जायफोराव मा-मानसिफोरा खामानिफोर मावहैनो हायो। आरो जायनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोरा मोजां जायो आरो नोगोर होनोब्ला नोगोरावनो फैसा खामायनायनि रा रां खामायनायनि गोबां बेबायदिनो राहाफोरखौ मोननो हायो।
औ नांगौ जों नोगोराव गोबां बिदिनो बायनाय फानलायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोगोरफोराव बेबायदिनो मैगं थाइगं फाननायफोरखौ जों बायालाबानो थानायाबो मोजां मानो होनोबा बेयाव गोबां मेदिसिन गोबाव बेबायदि थानायनि थाखाय मेडिसिनफोर सारनाय जायो बेखायनो जों बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जों बाय-बायानो मोजां जागोन आरो फिथाइ सामथाइफोरखौबो जों बायनायानो मोजां जागोन मानो होनबा बेयाव गोबौ जोरनायनि थाखाय बेबायदिनो गोबां मेडिसिनफोरखौ जों सारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नुबोगासिनो।
औ नंगौ नोंथाङा गोबां मोजां बाथ्राखौनो बुंदों जोंहा नोगोर होनोब्ला जों नोगोराव बेबदि जोंनि जोंनि न'आव गायनाय मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो नै गुना जोङो बा रा जोङो बेसेनावहा फानहैनो हायो आरो गोबां रांफोरखौ जोङो आरजिनो हायो आरो बेफोरबायदिहै जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौबो जोङो गुबुननिफ्राय बायनानै फानहैब्ला फानस्लायहैबा गोबां रांफोरखौ आरजि खामायनो हायो नोगोरावहा जोंहा बे बेसेन दामनि बेसेनफोरा गोबां रोखोमनि बारायो आरो बेयाव जोङो ओ सेनिख्रुइ बांसिन बियो जोङो पारसेन्टेजखौ जों गोबां मोनो आरो गोबां खामायनायनि राहा थानायखाय जोङो बेहाव जोङो खामानि मावनो हायो आरो गोबां दखानफोरावहा जोङो एकाउन्टेन्सफोरबो जाहैनो हायो आरो गोबां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानिफोरमोन नो जोङो नोगोराव जो अफिसफोरबो थायो अफिसफोरावबो जों खामानि मोनो आरो नोगोराव बेंकबो थायो बे बेंकआवहा जोङो गोबां रोखोमनि सुबिदाफोर मोननो हायो जोङो बिजिनेसफोर मावनो थाखाय जोङो लनफोर मोनो आरो गोबां बिदिनो जोंनि रांफोरखौबो जोङो इयुननि थाखाय थिन्नानै दोनहैनो हायो आरो गोबां बिदिनो जोङो जोंनि रांफोरखौहा सुदफोरावबो जोङो होनो हायो आरो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जोङो इनभेस्मेन्टफोरबो खालामनो हायो।
औ नोंगौ जों नोगोरफ्राव गोबां रोखोमनि दखानफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै ओं गोबां बेबायदिनो साहा दखान बेबायदिनो गस्ला बेबायदि जि जोम गान्नायनिफ्राय लानानै बे बिदि उम द्रेसफोर बेबायदि फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ आरो बेनि अनगायैबो बेबायदिनो मैगं थाइगं बेबायदि न'खराव एबा जिउ खुंलांनायाव मानसिया मा गोनांथि जायो बेफोर गासैखौबो जों मोननो हायो गारि मथरफोरखौबो जोङो बेबायदि मोननो हायो। उम बेफोराव गासैयावबो बिदिनो बायलाय फानलाय बेबायदि जायो।
औ नंगौ गोबां बिदिनो नोगोराव जों गोबां रोखोमनि जोङो रांफोर आरजिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गोजोननायफोरखौबो लाहैनो हायो नोगोरावहा नोगोराव बिदिनो होंगो दोगो गारिफोरनि जोंहा गोबां भिरफोरखौ जोङो मोननो हायो। अब्लाबो बेहाय जोङो नोगोराव थाग्रा सुबुंफ्रा गावगायनि पाम ओ मैगंफोरखौ जों टाबफोरावनो गायनानै जायो जाहाथे बेयावहा गोबां बिसफोरा जि बिसोरो मोनजाया बायनाय मैगंफोरावहाल' खेल मैगंफोरावसो गोफोरावबो दाना गोबां सुबुंफोरा बिदिनो मेडिसिनफोर होनानै मैगंफोरखौ जों गाज्रि खालामबाय बेखायनो जोङो मुं मैगं गोथांब्लाबो जोङो न'आव गायनानै जानांगौ बेखौ बिथांमोना मिथियो आरो गोबां बिदिनो न'आव गायनानैनो गोबां जोङो बालकिनिफोराव नुयो आरो बाल्किनिफोरावहा जोङो गोबां रोखोमनि बिबारफोरबो गायना दोननायखौ जों नुयो आरो नोगोर होनब्ला थाय जोङो गोजौ गोजौ बिल्डिंफोरखौनो जों मोनथियो आरो बेयावहा गोबां रोखोमनि सुबिदा फोर थायो आरो बेयावहा गोबां सुबु - सुबुंफोरा रां खामायनो थाखाय थायो।
औ नंगौ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राखौनो बुंदों।
जोंहा बेबायदिनो नोगोर होननाय लोगो लोगोनो जोङो गोसोखांबावनो हायो जि जोङो हान्थिनाय लामा जोङो नोगोराव थांब्लासो जोङो गुबुन देसफोराव थांनो हानायनि जोङो राहाफोरखौबो जोङो मोनो। जोङो नोगोरफोराव जोङो बेबायदिनो बिरखंफोर खो जों मोनो ट्रेनफोरनि सुबिदाफोरखौ जों मोनो बेफोरनि गेजेरजों जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेसिम जों थांनो हायो जोङो गोरलैयैनो जोंहा बिरखंफोर गाखोयोब्ला जोंहा ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो गुबुन देशसिम जों सहैयो आरो जोंहा ट्रेनजों थाङोब्ला एसे लेटब्लाबो जों ट्रेनजों गुबुन देशसिम जों सौहैयो जोङो गारि उम बाइक स्कुटि बेफोरनि बासफोरजों जोङो थाङोब्ला गोबां सम लायो। ओ जायनि गेजेरजों जोंनि समफोरा खहा जायो जोङो जेब्ला ट्रेन आरो बिरखं बेफोरजों थाङो अब्ला जोंहा समफोराबो खहा जाया आरो जोङो गोरलैयैनो गो - गोबां गोजान गोजान जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो गोबां रांफोरबो बो खामायनो हायो आरो नोगोरनि जुगेदिनो जों गोबां बिजिनेसफोर मावनो हायो फानस्लाय लास्लायनि आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबां रांफोर खामायनो हायो नोगोरफोराव जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ फाननाय जायो बे मुवा बेसादफोरखौ गुबुन गुबुन देशफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव लायनाङा आरो गुबुन गुबुन जायगानि देशफोरनियाबो जोंनि नोगोरफोरावहा लाबोनानै फानस्लायफैयो। बेबायदिहै लांलाय लाबोलाय खालामो आरो बेफोरनि बे लांलाय लाबोनायनि गाहाय हान्थिनाय राहायानो जादों ट्रेन, बिरखं आरो गोबां गो फिसा बिला गारिफोरजोंबो लाबोयो नाथाय बिसोरजों लाबोब्ला रांफोरा एसे बुरजा थाङो बेखायनो बिथांमोना ट्रेननि सुबिदाखौ बां सिन बाहायो जायनि गेजेरजों जोंनि फानस्लायलाय आरो उम जोंनि रां खामायनाय राहाफोरा गोरलै जादों।
औ नंगौ नोंथाङा जोबोर मोजां मोजां बेबायदि बाथ्राफोरखौ बेबायदि बुंबाय बेफोर गासै बो बेबायदिनो था गोबां खस्थ' जागौमोन गोबां गोजान गोजान हान्थिनाय लामायाव गोबां खस्थ' जागोन मोन बेखायनो जोंहा बेफोरखौ बेबायदि बेफोर थानायखाय जोंहा गोबां बेबायदि हेफाजाब मोननो हादों जोंहा समा गोबाव जानानै फैबाय जों गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो दोनैनि बे सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै
बिदिब्ला जोंहा समाबो गोबां जानानै फैबाय जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे